नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ आं नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम मोनगोन ना?
औ सम मोनगोन दे नों
अ अ बे आयदायानो जाहैबाय दंफां लाइफां दंफां लाइफांनि सोमोन्दै एसे सावराय सै ना मा मा माबायदि बाहायो दंफां लाइफांखौ आरो दंफां लाइफाङा मा मा माबायदि थायो बेफोरखौ आरोना
औ
औ दा जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि सोरगिदिं बिफां लाइफां गोबां दङ गोबां नुनो मोनो नङा होमबा?
औ
औ खायसे लाइफांफोरा जोबोद गिदिर गिदिर आरो दाालालि दासा गोनां खायसे लाइफांफ्रा औ बे बेबायदि दालाय दासा गेेर गेदेर गेदेर दालाय दासा गोनां लाइफांखौनो जोंङो दंफांबो बुंङो आरोना जेरैहाय जोंङो थाइजौ खान्थाल साल सिगुन गाम्बारि आवजार आ टिटा साब अगुरु बेफोरबायदि लाइफांफोरखौनो जोंङो दंफां होननानै बुंङो आरोना
औ
औ आरो खायसे खायसे लाइफां दंङो ओरैबायदि जोंनाव ओ गाहाय आरोना ओ दालाय दासा थुबजा महरनि बेफोरबायदि लाइफांखौ जोंङो जायराफ होननानैबो बुंङो
औ
जेरैहाय जोंङो बैग्रि सेवरा बकुल फान्थाव फानलु बेफोरखौ जोंङो जायराफ होननानै बुङो आरोना नोंथां
औ
औ माखासे लाइफांफोरा दालाय दालाय गैयाबो दंङो जोंनिया दालाय गैयै ना
औ-औ नंगौ
औ बे दालाय गैयिखौ जोंङो थों गोथों लाइफां होननानैबो बुंनाय जायो आरोना जेरैहाय जोंङो गय आरो गय साव होननाय मोनसे दं लाइफां दंबावो इबो थेजुर नालेंखर बेफोरबायदिया थों गो थों आरो थों गोथों गोजौल' लाइफां औ दा बेफोरबायदि लाइफांफोरा जोंनि गेजेराव दंङो आरो माखासे लाइफांफोरा हाजों सिथाबनाबो थायो आरो हाजों सिथाबना थाग्रा लाइफांबो दंङो औ जाय हाग्राखौ जोंङो दाबसा हाग्रा बुंङो दुब्रि हाग्रा बुंङो बेफोरबायदि आरो लाइफांफोर दंङो गोबांनो दोल हाग्राबो दंङो नंङा होमबा औ दा जोंनि गेजेराव माने गोबां दंङो बेबायदिनो
औ
औ जोंङो लाइफांफोर खायसे खायसे जों दंफांफोरजों ओरैबायदि जों न'आवबो बानायनायाव जोंनो जोबोद गोनां जायो आरो फार्निचार बानायनायाव ओरैहाय जोंङो फालें ओइ उन्दुग्रा जों बिस सना बे बिसनाखौ जों बानायनायाव दडाइनिं बानायनायाव बा टेबोल फरायग्रा टेबोल देक्स बेफोरबायदि बानायनायाव जोबोद गोनां आरोना
औ नंगौ
जोबोद गोनां जायो औ जेरैहाय जोंना बेन्स बेन्सखौथ' जोंनो नांगौ जोंनि जिउआव सानफ्रोमबो जोंनो नांगौ जिराय नो थाखाय आरो टेबोलखौथ' जोंनो फरायनो थाखाय जोंनो नांथारगौ नङा होमबा
औ
औ आरो तुल तुलफोराव जोंङो जिरायो आरो बहाबा जोंङो आलासिफोर दुमसि फैयोब्ला जोंङो साहा होयो आरो खामफ्लाय खामफ्लाय जेरैहाय गाम्बारि खामफ्लाय जोंनो हाबायाव नांथारगौना गाम्बारि खामफ्लाय होननाय मोनसे बेखौ जोङो औ हाबायाव हाबा दानोब्ला हाबा गोलाव खालामोब्ला बे गाम्बारि खामफ्लाय होननायाव जोंनो जिरायनो नांथारगौ आरो ओंखाम जानायावबो जोङो जिरायनानै बेहाय जायो आरोना आरोथ' दंफांजोंनो जोङो आरो मोनसे गोनांथार आबाद मावनायाव जों बाहायो नांगोल बे नांगोलखौबो जों दंफांजोंनो बानायो नङा होमबा
औ
औ जुंगालखौबो जों दंफांजोंनो बानायनो हायो बेबायदिनो बर'निनो मोनसे आरो आरो माइ सौनाय बा फिथा देनायफोराव बाहायग्रा उवाल बे औवालखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो जोङो दाननानै बानायनायखौ जोङो नुबोदों बा जोंनि न'फ्रावनो दङ आरोना बेफोरो
औ
उवालफोरा औ दिंखिफोराबो दंफांजोंनो बानायनाय जायो माने जोबोद गोनांथार बेफोरो आरो जोंङो थाल जोंङो जि दानायाव बाहायो ना बे जि दानायाव बाहायनाय बे दतखालाबो जोंनि थाखाय जोब बोद माने गोनां होननानै जोङो बुंनो नांगोन दंफांफ्रा ओरैबायदि माने जोंनि जिउ खांनायाव गोनांथार बेफोर दंफां लाइफांफोरा जों बे दंफां लाइफां गैयाब्ला माने थांना थानायाव माने जोबोद जेंना नुजाथिगोन होननानै आं सानो आरो दा औ आरो जोङो बे दंफां लाइफाङाबो जोंनो फिथाइ फिथाइ होयो नङा होमबा खायसे खायसे जोङो फिथाइखौ जोङो फाननानैबो जों मुलाम्फा मोनो बा दफां दंफां खारबा खालामनानैबो मुलाम्फा मोनो आरोना औ दंफां लाइ बिफां दंफां लाइफां गैयाबा आरो आबहावायाबो गाज्रि जालांगोन जोङो दंफां लाइफांनि गेजेरजोंनो जों थांनानै दङ ओ अक्सिजेन लानानै थांनानै दङ नङा होमबा आरो बे दंफां लाइफाङानो साननिफ्राय सक्थि हंगारनाय बे खैफोद गोनां सुक्ति हंगारनायखौ बियो दंफां लाइफाङानो बोनानै लायो आरोना
औ
औ बिनिखायसो जोङो माने बे खैफोदनिफ्राय बारग'नो हायो जेरैहाय जोङो थाइजौफोर थाइजौफोरखौ जोङो जानानै जोबोद माने मोजां मोनो नङा होमबा थायजौ थाइजौ फिथाइखौ जों फाननोबो हायो आरो जों खान्थाल खान्थाल फिथाइखौबो जोङो फाननोबो हायो जानोबो हायो आरो खान्थालखौ जोङो गोथाङैबो जायो गोमोनैबो जाजायो नङा होमबा आरो बिनि बेगरखौबो जोङो ओंख्रि संनानैबो जाजायो आरोथ' जोङो गोबां दंबावो बिदिनो लिटुखु आरो बिदिनो मा बुंगोन बेखौ नासपति थाइसुरि ओ थाइगिर बेफोरबायदि फिथाइफोरा माने ओ जों जों जानानै बहुद मोजां मोनो आरो ना
औ औ
दा नोंथांमोननिथिंजाय मा मा दंफां दङ बा दं फांनि बाहायनाया माबायदि गोहोम खोख्लैदों नोंसोरथिंजाय एसे बुंनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
औ दे बुंनायसाय
बिफां लाइफां होनोब्लाथ' नोंथाङानो बुंलांखांबाय जे ओ जोंनि सोरगिदिं बुंफबनानैनो बिफां लाइफाङा दङ
औ नंगौ
स' जोङो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो मानसिया थांनानै थानो हाया बिफां लाइफांजोंनो लोगोसे मानसिया आंगो सोमोन्दो दं आरो
औ नंगौ
लाइफाङा मानसिनि ओ हां हगारनाय बा गेस ओ हां हगारनाय बा लानायाव जोंखौ मदद
औ औ
जों जे हां लायो अक्सिजेन गेस बे अक्सिजेन गेसखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो मोनो
औ
बेनिखायनो बिफां नङाब्ला जों मानसिफोरा थांनानै थानो हानाय नङा आरो आरो जिब जुनारफोराब्लो जिब जुनारफोराबो बिफां लाइ फांखौनो जानानै थांनानै थायो थ' बेखायनो जिब जुनार मानसि बेफोर गासैबो बिफां लाइफांनि सायावसो थांनानै दं आरो
औ
दा बिफां लाइफाङा ओ नुथायाव समायनाब्लाबो समाय नुनायाव समायनाल'ब्लाबो ओ बिफां लाइफाङा ओ जायगाखौ थाजिम गोजोन लाखियो बेनि अनगायैबो बिफां लाइफाङा जाबाय जोंनि मिथिंगायारि आबहावानि मोनसे नागार हायै सम्पद
औ
बिफां लाइफांखौ जों जोंनि बुहुमाव सोरगिदिं जेरावबो नुनो मोनो नाथाय बिफां लाइफांखौ मानसिफोरा जानला मानला दानफायबाय थानायनि थाखाय बुहुमाव बिफां लाइफाङा जोबोद खम जालांगासिनो दं आरो
औ नंगौ
बेबादिनो जोंनि आबहावायाव रोखोमसे लाइफां दङ खायसे लाइफांफोरा ओ गिदिर गिदिर दाालाय दासा गोनां
आरो खायसे लाइफांफोरा गाहाय थुबजा महरनि आरो बेबायदि नो खायसे लाइफांफोरा दाालाय दासा गैयि थोंगोर आरो खायसे लाइ फांफोरा मालायनि सायाव मानलानानै थायो
औ नंगौ थारैनो
आरो बेबायदिनो बिलाइनि ओ महर बा दाथायफोराबो आलादा आलादा गोबां रोखोमनि जायो
औ नंगौ
दा बेबायदिनो ओ जायगा बा ओनसोल लानानै गुबुन गुबुन जायो आरो
आ नंगौ
ओ
गुबुनाव सोनारग्रा लाइफां बे लाइफांनि बागै एसे बुं बुंनो हागोन ना ओमबा एसे फोरमायदो दे गुबुननि सायाव सोनारग्रा गुबुननि सायाव सोनारग्रा लाइफांनि सोमोन्दै एसे बुंदो दे नोंथां।
अ गुबुननि सायाव सोनारग्रा लाइफां होनब्लाथ' दा बे ओ ओ हारसिङै उम माने गसंनानै बा गोथों
औ
थोंगोर थानो हाया आरो बिसोरो मालायनि सायावसो मानलानानै थायो आरो दा बेफोरबायदि लाइ फाङा जेरैबायदि लाटा लेवा बा जोगोनार खुमब्रा लेस्रा गरसि बेफोरबायदि ओ लाइफांफोरा मालायनि सायाव
औ
मानलानानैसो थायो आरो
अ-अ नंगौ
दा बेबायदिनो खायसे फिथाइ खायसे लाइफांफोरा बेबायदिनो ओ जोंनो फिथाइ सामथाइबो होयो।
औ नंगौ
खायसे फिथाइफोरखौ जोङो ओ बेबायदिनो ओ ओरैनोबो जायो आरो बेबायदिनो खायसे फिथाइफोर खौ जोङो संनानै बा एवनानै जायो।
अ औ खायसेखौ जाया आरोना उम। दे होमबा दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो होजोबनोसै जोङो ना नोंथां?
औ दे नोंथां
औ दे दे